औ खोनादों
हेल नोंथां
अ खोनादों नोंथां
अ मोजाङैनो खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों होनदां नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना
औ दङ फ्रियावनो दं दायो
दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा दै दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
अ दे बुंलाय नोंथां
ओ दै बाना होनोब्लाथ ओ बेदिनो जोंनि एबा थासारिखौ जों मिन्थिनो मोनो जोंनि थासारियाव दै बानाया जोंनि थाखाय माबायदि खहा खालामो एबा जोंनि थानाय जायगाखौ माबायदि बेबदिनो खहा खालामनायखौ जों मिथिनो मोनो
औ नोंथां
दैबाना होनोब्लाथ गोबां बेबदिनो ओ दा जोंनि ओ गामि एबा टाउन सहरखौ गोबां बेबदिनो ओ गाज्रि थासारियाव लांदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो दैबानाजों साग्लोबनानै दङ जानो लोंनो मोनाखै बेबायदिनो स्कुल कलेज गोबां माने दै बानानि जाहोनाव बेबायदिनो स्कुल कलेजफ्रा बन्द जानां गौ गोनां जानानै दङ ओ जोंनि आबाद मावनाय एबा गोबां ओ खस्थ खालामनायखौ दै बानाया गोबां बेबायदिनो ओ माबायो बरबाद खालामो
औ नोंथां।
जोंनि ओ थासारिखौ गोबां माने दै बानाया गुबुंले खालामदों।
औ।
औ गोबां बेबदिनो दै बानाया जोंनि ओ नवाव थानाय बेबायदिनो दै देरबोनानै जोंनि फिनाय दाावमा-दाउसा गोबां मोसौफोरखौ जों लांफानायखौ जों माने
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बे दैबानाया जोंनि खाथि-खाला जों आबाद मावनाय माइ गायनायफोरखौ दा दैज्लां बोथोराव गोबां रैबायदिनो दैबाना हजों जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिथिं एसे खम गुबुन जायगाफ्राव जों थाङोब्ला जों ओ नुनो मोननाय जों गोबां माने बेबायदिनो जों मिथिनो मोनो। बा बेबायदि बाना जादों। एबा गोबां नफोरा बेबायदिनो बानाजों लोमसावनानै गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ जिउ खहा जानायखौ जो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो ओ गोबां ओ गारि बाइक गोबां बेफोरो ओ खारनो हायाखै गोजान जायगायाव थायोब्ला सुबुंफोरा बेबादि बिदिनो ओ फैफिननो हायाखै। दैबानानि जानानै जेरै ओ लामाफ्रा लोमसावनानै बेबायदिनो बायला जिला गोबां बिदिनो गाज्रि जानानै ओ सुबुंफोरा फै फुनो हाया बिदिनो गोजान जायगाफ्राव ओ खामानि मावहैयोब्लाबो सुबुंनि ओ थासारिया गोबां बिबदिनो खहा दिसथाब जायो। आरो जोंनि सोलिबाय थानाय समावहाय दैबानाया जोंखौहाय गोबां माने खहायाव लाङो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ आथिखालाव गोबां जों दै देरनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि जोंनि बे ओ ओनसोलावबो गोबां बिबदिनो दै देरो मानसिफोरना गोबां बिबदिनो आबाद मावनायफ्रा खहा जायो। ओ मानसिफोराङा नङा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बांसिनहाय जोंङो खोनानो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ औ बिदिनो ओ गोबां सुबुंफ्रा गावनि जिउखौ ओ खोमानांगौ गोनां जायो दैनि ओ जाहोनाय दैबानानि जाहोनैनो बेबायदिनो ओ लोमसावनानै जों माला दै देरलाङो जों फाथा मोना। ओ जोंनि जिउखौ जों माला गोमालांगोन जों जों दै देरनानै फैयोब्ला जों बेखौ मिथिनानै मोना। ओंखायनो जोंनि बे दैबाना बुङोब्ला गोबां माने जोंनि थाखाय गिख्रंथाइ सारहाव मोनसे होनजायो।
औ
दैया जोंनि ज जोंनि थाखाय फारसे मोजांबो नाथाय फारसे गाज्रिबो दै जों दैनि जाहोनैनो जों गोबां बिबदिनो दै थायोब्ला खाथिफोराव दंग' थायोब्ला जों बेजोंहाय आबाद माव फोरावबो जोंङ हेफाजाब मोननो हायो।
औ नंगौ नदां
औ दैया जोंनि थाखाय बेबायदिनो गोबां गोनांथिबो फारसे नायोब्ला जों बिराद गाज्रिबो जोंनि आबाद मावनायफ्रावथ' गोबां बेदिनो रोखोमनि दै नांगौ जायो। जायो जों माइ गायोब्ला दैज्लां बोथोर बोथोराव जोंहा अखा हायाब्ला बेबायदिनो जोङो आबाद खौ जों मावनो हाया। जों दै थायोब्लासो जोंनि आबादखौ जों मावनो हागोन। जों जोंनि आबादफोरखौ जों मोजाङै मोनो। ना हागोन
औ नंगौ नोंथां
औ होमब्लासो जोंनि आबादफ्रा बेबायदिनो दै मोननानै होमब्लासो जों मोजां ओ मावनानै नानै जोङो मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन। बेबायदिनो गोरां खेथि फोराव जों बेबायदिनो ओ दै नांगौ जायो गोबां खेथिफ्रावबो जोंहा दैनि गोनांथि मानसिनो थाखायथ' दैया जोबोद माने गोनांथिथार। जोंनि थांनान समाव दैयानो जोंनि सानफ्रामबोनि ओ थाखाय जोङो ओंखाम जानाय एबा गोबां बिबदिनो खामानिफोराव जोंनो नांगौ जायो। जो अबावबा थाङोब्लाबो जोंहा दैखौ जों बायनानैसो लोंनांगौ जायो। नाथाय जोंहा जोंनिथिं ओ न'आव थायोब्लासो जोंहा गोबां बेबायदिनो बायनाङा जानांगौ। गोबां जायगाफोराव जों थाङोब ब्ला दैनि खमै मोनो जोङो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दैबानानि सायाव एसे दै बानाया आरो माबायदि खहा खालामो एबा दैया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि?
हागोन नोंथां
औ औ
एक्सुलि दै बानाया जोंनि आसामाव जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे माने दैज्लां बोथोराव जाफ्लेबाय थानाय जायो। आसामाव आसामावहाय दैज्लांनि समावहाय फुरा जोंनि आसाम हादरसायानो दैनि सायाव थानाय बायदि जायो। मानो होनोबा बुरलुंबुथुर जोंनिया आसामा आसामाव मोनसे गोबां गिदिर दैमा दङ जायखौ जों बुरलुंबुथुर बुङो। बे बुरलुंबुथुर दैमाया जों दैज्लांनि समावहाय जेब्ला अखाया गोबां रोखोमनि हानाय जायो गोबां बिबांनि हानाय जायो अब्ला आसाम हादरसाखौनो फुरा जोख्लोबजोबनाय बायदि बिदि जायो आरो माने दैज्लांनि समावहाय जोंहा आसामाव जोंनि आसामाव थानाय सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि खहा जायो। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै हान्था मेलानि थाखाय गोबां खहा जायो।
औ
जायनि जाहोनाव लाम मा दालां बायदिफोरा बायनानै गारि मथर हान्था मेलाफ्रा खारनो हाया जायो जायनि जाहोनावहाय फरायसालि
बुजियाखै
कलेज बायदिफोराव थांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरनि एबा फरायसाफोरनि थाखाय गोबां खहा जायो आरो माखासे खामानिफोरखौबो होसोनो हाया जायो।
औ।
बिनि अनगायै बो आबादारिफोरनि सायाव दैुज्लां। होनोब्ला दैज्लां माने दैबाना होनोब्ला गोबां गोहोमसिन खोख्लैयो गुबुन फारसेथिं मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो आरो माने। आबादारिफोरनो थाखाय। मोजां होनोबा बोरि हाफोरखौहाय दैबानाफोरा लोमसावनानैहाय फुलुंङ हा गालाङो बे फुलुं हायावहाय आबाद। आादारिफ्रा आबाद मावनानै गोबां मोजां आबाद। खोनो हायो आरो। दैज्लांनि समावहाय। आरो गुबुन फारसेधि। जों गाज्रि होन गाज्रि होनोबा आबादारि फोरनि थाखाय दलहा हा जाय गाहाय हायावहाय मावनाय आबाद फोरखौ दै बानाया दैजों लोम बुस्रावलाङोबा आबादारिफ्रा गोबां खहा जायो। आरो। बांसिन आबादारिफोर होनना बुङोब्ला आबादारि। फोरा आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय जायो जायनि जाहोनावहाय बै आबादारिफ्रा मावनाय आबादफोरखौहाय दैबानानि गेजेरजों जोख्लोब जायोबा। एबा खुरख' लांजायोब्ला बेस्रा गोबां रोखोमनि खहा जायो। मानो होनोब बा आबादारिफ्रा बे आबादजोंनो एबा आबाद मावनानै मोननाय रांजोंनो न'खर सालायनाय जायो।
औ।
गथ' गथायफोरखौ फिसिनाय जायो।
औ।
आरो बे आबादखौनो माने जानायबो जायो आरो न'। बहाय। आरो बिनि अन अनगायैबो न'आव फिसिजानाय जुनारफोर जेरै मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो बायदिफोरा थानो जायगा गैयि बायद नो जायो आदार नागिरनो जायगा गैयि बायदि जायो जायनि जाहोनाव बिसोरो दैनि सायावनो थानांगौ। गोनां जायो दैबानाखौ होबथानायनि बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय दैबानाफोरखौ होब थानायनिबो जोंहा माने गोबां राहा। दं आरो। जेरै दैमानि सेरावहाय मा। माथावरि खोनानै आरो दैबानानि समावहाय बे माथावरिखौ खुरखानो हायैनि थाखाय माथावरिनि सायाव माखासे दंफां लाइफां गायनानै जों दैबाना। खौ होबथानो हायो आरो मोनसे जायगाजोंनो दाबसे जायगाजोंनो गोबां बोहैलांबाय थानानै दैबाना जायोना बेबायदि दैबानाखौ होबथानोब्ला जोङो माने बेलेग मानसिफोर गैयै साइदजोंहाय। दंग' एबा नाला जावनानै जोङो दैखौ हरनानै खम खालामनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो दैबानानि समावहाय थानाय जानाय जोंनि मानसिनि थाखाय आरोना खहा खहा होनोबा मानसिनि थाखाय गोबां खहासिन जासिनो मानो होनबा दैबानानि समावहाय मानसि।
थानाय जानाय जायगानि थाखाय बिराद गोनांथि जायो। माखासे जाग्रा जिरादफोरखौहाय फहिनि। -बेनिफ्राय अबेनिफ्राय मोना जायो दैज्लांनि समावहाय आरो दैबाना जायोब्ला मानसि जिब जुनार दाबसे जायगायावनो जयै थानाय बायदि जायो मोनसे। माने बोरि जायगा नागिरनानै थानाय बायदि जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदि बोरि जायगायाव थायोब्ला जिब जुनारनि खिनाय हासुनाय मानसिनि खिनाय हासुनायनि थाखाय माने दाबसे जायगायावनो खिनाय हासुनाय जानायनि जाहोनावहाय गोबां बेमारफोरबो जानो हागौ मानसि। नि जिउआवहाय मानसि आरो जिब जुनारनावहाय जेरै जनदिस दायसेद्रि खिनाय हासुनाय बायदिफोरनि थाखाय बायदि बेराम जानो हागौ। जायनि जाहोनाव। हाय सुबुं एबा जुनारनि जिउआबो खहा जानो हागौ।
औ।
बेनि अन अनगायैबो दैबाना जायोब्ला जोंहा माखासे जायगायाव थुबुरै थानाय दाखोरफोरखौहाय माने दैबानानि गेजेरजों लाबोनानै। माने। जायगायावहाय ज' दोनफैनाय बायदि जायो। ओमफ्राय। बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जिहेथु गाज्रि गेसफोर बैफोरो मोनामोब्ला मानसिया। मोनामनाय समावहाय हां लायोब्ला बै मोनामनाय गेसफोरा बाराव गुबुंनानै थायो। बै गुबुंनाय। समावहाय मानसिया हां लायोबा मानसिया गोबां खहाबो जानो हागौ आरो। जाइनि सान। जाउनावहाय मोदोम सानाय बायदि। खर' सानाय बायदि जानो हागौ।
औ।
बैफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानसिया माने फाहामथायनि हेफाजाब लानो गोनां जायो आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो बेफोरबायदि बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे मुलि जानो गोनां जागोन। माखासे। भेक्सिनफोर एबा बिजिफोर थुनो गोनां जागोन। बैफोरबायदि आरो।
ओ नोंथां होनबाथ' जोंहा। समा जाबाय दायो नै।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै एसे ओ दैबानानि मोजां मोनबाय नोंथांजों।
औ जागोन नोंथां।
औ दे।
औ दे